हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
बुंलाय
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायजागोन ना नोंथां
औ औ जागोन नोंथाङा राय्लायजागोन
औ देभ बा नोंथांजों आङो बोथोर खौ लानानै जोंनो मैगंनि थावनायनि सोमोन्दै बाहाय एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथाङा रायलायनो हागोन हागोन
गोनो नोंथां
औ औ हागोन नोंथां औ औ औ जागोन दे नोंथां ओ बोथोर ला नानै मैगंनि थांनाय होननानै बुङोब्ला ओह मैगंआ जों गासै सुबुं माहारिनिनो थांना थानायाव जोंनि मोनसे बे जानाय आदार मोनसे जोंनि दोरोङारि जानाय आदार बियो ओ बोथोर लायै बोथोर थोर जोङो मैगंखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन मैगंफोराबो जाद लायै बोथोर गोथाव जायो आरो बेयो जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे जानाय आदार दोरोङारि जानाय आदार नंगौना नोंथां औ मा बुंनाय बायदि बोथोर लानानै नो मैगं बे थावनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा बोथोर नायै बोथोर सोलाय सोल' ओंख्रि जानानै बेनि थावनायखौ लायो
औ नंगौ नोंथां औ औ
बबे जा रा खाजाखौ मा मै ओं जायोब्ला गोथाव जायो बेनि बाहागै गियान दंखायो नंगौना नोंथां औ बेफोरनि मादाव माखासे गोथाव ओंख्रि ओ गोथाव ओंख्रि अनलानि ओ बाहागो फोरमायनो आं सानदों नोंथांनि सिगाङाव औ
औ औ नोंथां बुंलाय
फागुन सेङानाव हान थाव लात्जि गोमोनजों ना सल एबा मै बेदरजों औ खेंखुवा बावा बोरायनि ओंखाम जायोब्ला गोथाव जायो नंग'ना नोंथां?
औ नङ' नं
औ गोदोनि समाव ओ बे जानाय खौ खाफाल गोनाङासो बे रोखोम मोनजायो होननानै बुङोमोन।
औ नंगौ नोंथां
दान ओ दैस्रेम मैगंजों ना गोरान एबा अमा गोरान स ङोब्ला जोबोद गोथाव जायो नंगौना नोंथां औ आरोबाव बर' हारि नि ओ बुंनो हायि ओंख्रियानो जाबाय अन गुन्दै माने एसे होदेरनानै सेस आ बेदरजों लोनथि मैगं ओंख्रि सं संनाय बे ओं थ्र' बैसाग दानाव जायो आसार दानाव खुमब्राजो ओ खुमब्राजो जोगोनार, जिं खा, थाइबें आरि मैगंखौ ना गोथांजों ओंख्रि जायो गोथाव मोनो ना नोंथां? औ ओ सावन दानाव नास्राय निस्लाखौ ओंखाम गोजांजों जायोब्ला गो थाव मोनो। आरो बेनि अनगायै ओ भाद्र' दानाव ना खावै एबा बिंसि नाजों थाइगिर आरो अन गुन्दै होनानै सङोब्ला जोबोद गो थाव जायो। लाफा आरो बुथुवा गोफादा ना बोथिया एबा ना मावा होननानै सङोब्ला गोथाव जायो नंगौ नंगौना नोंथां? औ ना सिंगि सल एबा
औ। औ।
होखानाय जखा बा दियै ओ हाइजें खार दै सा। हामब्राम होनानै मिलायनाय मोनो नंगौना नोंथां। औ औ आरो पुस माग दानाव मुला खाजि जिया जोबोद थां जायो माने जोङो मुलाखौ खाजि लगायना जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो। नाफामा फुज माग दाननि बर' हारिनि नारजि दोलआ अमा मेजेम जानाय जोबोद लु थि ओंख्रि नंगौना नोंथां। औ औ बे ओंख्रिखौ बर' फोरनि जिउ खुंनाय लामायाव नानिक ख्रुब बेदरानो साबसिन खहाफो। ग्रा खाज । बर'नि नि गेजेराव सोरबा आलासि बिदि फैयोब्ला बेदर नङाब ब्लानो जाया बेनिखायनो फिसिनाय दाउ फारौ हांसो आरो अमा बोरमा आरिया न'खरनि मान आरो राङारि फारसे गोबां मद होबोदों बर'नि गेजेराव ओ सोमोन्दै खौ नायनानै जा खानायबो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां।
आरो
औ नं
ओ ब बिखुनजो एबा भाब फोलेरनि मानगोनां आलासि एबा फैयोब्ला दाउ अमा बोरमा नानै जाहो
औ नंगौ नोंथां।
नि फिसाय फोजां मोनो बेनिखायनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो दाउ बिमा बिदै गनायखौनो सिथारनाय बेदर जाहोयो नंगौना नोंथां? औ बर'फोरा ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं हा हाग्रायाव एबा बारियाव नागेर ना ना बेदरजों जानो थाखाय माने गोबां मैगंखौ जोङो बुथुमना जायो ना बेदरजों जा जानो
नंगौ नोंथां
खाय बर' हारिनि आ ओंख्रि अन अनला जानायनि अनगायैबो मुवा लोंनायखौ नंगौना नोंथां उ औ आलासि दुमसि ब्ला जौ आरो बेदरनि बाथ्राखौनो सिगां सानग्रोयो जौआ मान इजजोत दिन्थिनाय रो खोमसे फेग्रा मुवा नंगौना नोंथां जौ नंङा अब्ला आलासि सिबिनायानो ओ अमासि एबा फैमाल होनना सानो जोंङो जौवा बर'नि थाखाय बोलो आरो सो सोलेर स्रां खालामग्रा जोबोद गोनां थार मुवा ओ म सानाव खामानि मावना नै मोनाबिलियाव जौ मोनलोंङो ब्ला देहाखौ सिब स्रां मोनो मेंनाया खारो होननानै जों फोथायो जौ मोनलोङोब्ला ओ जौ मोनलों जौ मोनलोंबाय थायोब्ला सु थुराबो लोगो जायो सिखाव ओ-हो ओ खिसावनाय मोसौनो एमाव दौवोब्ला हामो बर'फोरा
औ नंगौ नोंथां।
जा जायोब्ला उनाव साख्रुब सुख्रुब जायोब्ला खि खरसा जायो ब्ला जौ बिदै लोंनानै सोखायो बिलाइ गो ओ खिलाइ गोबालाय जायोब्लाबो जौ बिदै लोंनानै हाम होयो। माइब्रानि जौ बिदैया बर'नि जोबोद ओ लुगैथि लोंग्रा मोनथाम उम
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
ओ आं आंनि आंनि मोनदांनायावम बेफोरनो नोंथांङा आंनिख्रुइ साबसिन बुंनो हागोन होनना आं आसा खालामो जे नोंथांङा बे ओ बोथोर लाना थावनाय मैगंनि बाहागै एसेब्लाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना आं आसा खालामबाय। दे नोंथा बिदिब्ला बुंदो।
औ। नोंथाङा बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि माने बर' माहारिया बोथोर लायै बोथोर जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै
औ औ।
ओंख्रिनि थावनाय
औ। खोनादोंना नोंथां?
जेब्ला जोंनि बर' माहारिया मैगंखौ लानानै जोङो मोननो हायो। ओ दैज्लां बोथोरनि मै ओ मै मैथा मिथिबायना नोंथां औ मैथाखौ बर' हारिनि मोनसे जानाय मख'जाथाव बुंनानै बुंनाय जायो जाग्रा ओंख्रि बुंनाय जायो। बेयो मानो होनब्ला जोङो बर'नि दोरों जानाय ओ अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो मैथा ओंख्रिखौ गोसोखाङो नोंथांमोन। मिथिबायना। औ बेखौ माने बयबो गासि बो माने जायो नोंथां। अनला ओंख्रिजों मैथा हारिया बहुद थावनाय मिथिबायना नोंथां। औ बेयावहायनि थाखौ नोगोद थां ना गोरान मिथिबायना नोंथां औ ना गोरान ना गोथां आरो नाफाम एसे होना नै जोङो बै मै मैगंखौ मैथाखौ जाय ओंख्रिजों बे मैथाया माने जाथा थाव थावनायबो खारिजों थावनायखौ बांद्राय जानायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो मिथिबाय ना नों थां औ बेनि अनगायै बो जोङो बेदिहायनो मोननो हायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव जानाय बेबायदिहाय भल आरो जिंखा औ बेफोरो मैगंखौबो जोङो दैमानिफ्राय ओमफाय गोरनानै लाबोना य ना। ओमफाय गोरना लानाय ना। बेखौ जोङो मालाब बा एवफ्रामनानै एसे होनानै बेखौ जोङो फलखौ सु एबा जिंखायाव जोङो संनाय जायो आद आरो माब्लाबा जोङो बेयावहाय मा खालामनाय जायो गोथाङै गोथाङै जोङो नाखौबो होनाय जायो बेयाव मिथिबायना नोंथां। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो पुस मा बेबायदियाव जोङो जेरैबाय दि मुला ओंख्रि बेखौबो जोङो जायो। गाउन। नो न'आव आबाद खालामनानै खोनाबायना नोंथां औ गावनि औ-औ गावनो बे मुला ओंख्रिखौ न'आवनो आबाद खामनानिग्राय जोङो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बे बायदिहाय मैगं थाइगंखौ गावनो आखाइजों गायनानै गोराय जानायनि जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे नेम बायदि मिथिबायना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दिनै नोंथाङा बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै नोंथां।
दे नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै बिदिब्ला औ-औ नोंथां खोनादों।
औ।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ।